ओ नोंथाङा खोनादोंना? औ खोनादोंना नोंथाङा? नोंथाङा दायो मा खालामदों?
जेबो खालामाखै ओरैनो दङ।
ओ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन।
औ हागोन।
हेल' आ
हेलौ' नोंथांनिखौ मोजां
औ मोनसे थप बिनि सायाव सावरायनो नासो हरदोंमोन। ओं जोंहा थपिकयानो मोजां खोनायाखैना? हेल' खोनाना खोनादों ना? जोंना टपिकआनो जाहैबाय ओ गोदोनि गोदोनि समनिफ्राय लानानै दासिमहालागै समसिमावहाय संसार जानायाव माबायदि सोलायनाय लाबोदों। बिनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन।
अ दे बुंनायसाय एसे
ओ दासिमहालागै सोलायनायखौ नायोब्लाथ' गोदोनि दिनाव आबै आबौमोननि दिनाव थ' गोबां नांलाय खमलाय इदिनो गावजों गाव मिलायनाय गैयै
औ औ उम औ
गोदोनिफ्राय लानानै दासिम गोबां सोलायनाय फैबाय आरोना। आबै आबौमोननि समाव गोबांथार नांलाय खमलाय जायो आथिखालावथ'ओ एसे गावजों गाव मिलायनानै थानो हानाय बायदि जाबोबाय आरोना।
औ औ बिनि सायाव मावनाय दांनाय एफोरनि सायाव
हुखा इदिनो गोदोनि दिनावथ' हाबा हुखाफोराव हाबाखौथ' ओ स्नि दानखौ जाह जा माने खुंखायोमोन आरो ना गोदोनिया।
औ औ
आथिखालनिखौ नायोब्लाथ' सानसे बा साननैजोंनो फोजोबो। हाबाखौ गोदोनिया स्नि दान लाखायोमोन आरोना आरो जानाय लोंनाय बेफोरनि बेफोरबो गोबांथार सोलायबोबाय गोदोनि बायदि लोंना जानानै नांलाय खमलाय गैला आथिखालाव।
औ गौ।
जा ओ बुंनो थाङोब्ला गोदो जाला लोंलाफोरा बांसिनमोन आरोना।
औ औ
आरो मावनाय दांनायफोराव गोदोनि आबै आबौमोनहाथ' गोबांथार आबाद मावोमोन आथिखालाव आबाद मावनायफोरखौबो एसे खम जाबोनाय मोनबाय आरोना ओमफाय।
औ औ
ओ नोंथाङा माबाफोर बिनि बागै बुंफिननो हागोन नामा?
औ औ जोंहा गोदोनिफ्राय दासिमहालागै सोलायबोनाय होननानै बुङोबा जोंहा गोदो आबै आबौमोननि समावहाय बिराद खस्थ'नि गेजेरजों जाबोनाय जायोमोन। जोङोहाय माने खोनानाय मोननाय जादों आरो। गोदोनि समाव माने गोदोनि समाव जोंहा फरायनो थाखाय फरायसालि बा आरो लोमजाबा लोमजाबा बेमार आजार जाबा माने बेमार फाहामनो थाखाय खाथियावहाय मेडिकेलफोर मोननाय जायामोन देहा फाहामसालि गैयामोन। आरो जोङोहाय गोदोनि समावहाय आबै आबौमोनहा फरायनो थाखाय बा सोरबा सासे सोलोंथाइ लानो थाखाय गोजान गोजानावहाय हाग्रा बंग्रा बारसिनानैबाबो माने एसे बेलेग बेलेग जायगा फोरावबाबो फरायहैनायखौ माने खोनानो मोननाय जादों। बेनिफ्राय जोंहा गोदोनि समाव हाय मोब्लिब बिजों गैयामोन। ओ मोब्लिब गैयिनि जाहोन उनाव जोंहा जोंहा गोदोनि दिनावहाय माने बाथि माने केेरासिन खेरासि होनानै बा थि बाथि दंमोन गोदोनि दिनाव बाथियावहाय फाथो फाथो बेजेखौहाय माने बेयावहाय मोजाङै फननानै बेखौहाय माने जोङो बाथियावहाय सोनानै केरासिन होनानै अर लगायनाय आरो लेनथन बेफोरजोंहायसो माने फरायबोनाय बा जिउ खुंबोनायखौ माने नुनो मोननाय जादों आरो गोदोनि समावहाय जोंहाहाय दंबा दं आरो गैयैया गैयै समान बारा इसिबां माने गोनांफोर गैयामोन आरो जाय दङ' बिसिनियाव ऐ गैयिफोरखौहाय थांनानै खामला बा हाजिरा फोर मावनानै गावसिनि थांनानै थानो थाखाय थांना थानो थाखाय जि लामा बेफोरखौ माने बरनना लानांगौ जायोमोन गाव गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय बोथिसे ओंखामनि थाखाय माने मालायनियाव थांना खाथि हैनायखौ जोङो नुबोनो मोनदों। माने जोङो माने फरानि गेजेरावबाबो जों जों फरायबोनानै मोनबोनाय जादों आरो खोनाबोनाय जादों। दानियावथ' जोङोहाय रावबो इसेबां गैथारै गैला आरो गाव गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय जों मालायनाव बिबायनाय बा मालायनावहाय खामला हाजिरा जानाय बे जोङोहाय नुनो मोनलिया गाव गावनि आथिङावनो गसंनानै गाव गावनो मोनसे नङा मोनसे बेफार फालांगि बा बिजनेस मावनानै जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनसै दायो जोंहा सोलोंथाइ लानो थाखाय खाथि खाला गामिफ्राव फरायसालियाव आरो देहा फाहामथाय होनोबा जोंहा जायगायावनो दंजोबो आरो गोदोनि समाव जोंहा गारि मथरा बिराद खममोन साइकेल साइकेल जोंबा आथिंजों गोजान गोजान गोजान लामा हान्थिनांगौ जायोमोन नाथाय जोंहा दा गारि मथरनि बिबां बांबाय दायोथ' न'खरसेयावनो गंसेया गंनैया फ्रामैनो थाखासैआनोसै आरो जों जोंहा टाउन सहर थांनो थाखायबो दायो जेनिबो प्रब्लेम फैला जोङो जेनिबो प्रब्लेम फैला माने नांगौ जायोबानो जोङो जेराव थांनो गोसो बेयावनो थांनो हायो लामा हान्थिनो हायो आरो माबाफोर लोमजायोबा बेमार बेमारफोर जायो होननानै गोग्लैसोनानै थाबाबो जोङो माने गिदिर डाक्टरफोरनाव लांनानै देखायहैनो हानायनि राहा फैबाय सिगां समावथ' सिगां समावथ' डक्टरनाव देखायालासिनो गामिावनो गामिफोरावनो माने मुलि जाउन खालामनाय बेफोर बेफोरखौनो जाहोनानै माने थांनानै थाबोनायखौ जोङो माने खोनानो मोननाय जादों आरो आरो जोंहाल' दायो बे फार फालांगि मावनाय होननानै बुङोबा जों माने एसेबां माने मालायनाव थांनानै मावहैनाय बा जानायखौ जों नो नुनो मोननाय जाया। गोदोनि समावथ' बेफार फालांगि मावबाबो माइ माइ फाननो माइरं फाननो थाखायबो जों थेलायाव बा थेलाफोरावहाय बा बानानै साइकेलफोराव लानानै दों दों थांनानैहाय हाथायफ्राव बाजार फोरावसो जिरायनानै फाननाय दाथ' जोङो मा मोनसे मुवा बेसाद फाननो थाखायबा जोंहा साफा साफा नङा साफा जायगायावनो माने बेफार फालांगि खालामग्रा थाखासै बेफोरखौ जों कनटेक खालामोबा नो माने न'आवनो दायरेक फैनानै लांफैनायनि लांफैनायनि बेबसथा फैबाय आरो। गोदोनि समावथ' जों बेफोरखौ नुनो मोन नाय जायामोन आरो जोंहा दायो मै मोब्लिबनि बिबाङाबो बांलांबाय दाथ' जायगा जायगा गासिबावबो मोब्लिबा थाजोबसै। सिगां समाव थ' गैयामोन नाय दाथ' जोंनियाव गासिबावबो जायगायावनो मोब्लिब दंजोबसै। माने गोदोनिफ्राय लानानै दासिमहालागैआवहाय गोबाङानो नङा गोबाङैनो सोलायनाय फैदों आरोना। नोंथाङा माबा बुंनो हाबावगोन नामा? बेनि गेजेराव
बिनि गेजेरावथ'
थांना थानायनि बेलायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
थांना थानायनि बेलायावथ' आथिखालाव
औ औ
माने गोबांथार सोलायबाय आरोना थांना थानायनि बेलायावथ' गोदो ओ इदिनो गोबां बेमार आजार जों आबै जोंनि आबै आबौमोनहा गोदो गोबां बेमार आजारजों दावहा नांबोनाय बायदि जाबाय आरोना। आथिखालाव थ' बेमार आजार फोर जायोब्लाबो ओ डक्टरफोर दङ ना। बिनि थाखाय माने दुख डक्टरफोराबो गामि इदि इदिनो जायगा खाथिफोरावनो दंखाजोबो। थाब थाब मोननाय जायो आर रो गोदोनि दिनावथ' डक्टर नागिरब्लाबो थाब खाथियाव मोना मोनना गोजानाव लांनांगौ जायो।
औ औ
ए मोनस्लाबा मोनस्लाबा जायोमोन आरो ना? नोंथांनियाव माबाफोर दंबावो नामा फोरमायनो थाखाय?
औ औ आरो जोंहा गोदोनि समावहाय आबाद मावनायफोराहाय गोबाङानो माने एसे खममोन आब बाद मावनानै जानाया माने फ्रायैनो खममोन जोंहा आबाद मावनानै जाबाबो माने खाथिजों खाथि सावरि बादालि जानाया बारासिनमोन नाथाय दा नियावहायस बाराद्राय सावरि बादालि जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जाला जोंहाहाय गोदोनि समाव नोंथाङाव फोरमायलांदों जे हाबा हाबा हुखाफोर जायोबा इखौ हाबाफोरखौ सातदिन गाहाम फालिनाय जायोमोन नायै बेदरै जुमायै। निसा बुस्थु इ यै गोदोनि समावहाय आय लानसावबो जोङो हाय हाखौ सानिखोल'सो फालिनाय जायो दानि जुगावहाय गोदोनिफ्राय लाना नानै निसा बुस्थु फोरखौ जोङो लानाय जालिया दानियावथ' जोङोहाय आर ज जोबो नायजाब बायहा हाबा हुखाफोराव आव बेफोर नि थाखाय माने अ भिनि लाल ऐ थाइनै जोङो ओज थाइसे होननानै साननानै लायो दानियावथ' रांखावरि बिबाङा बा बांबाय आरो दायो दायो माबा मोनसे मुवा बेसाद बायनो थाखायनो जोङोहाय एक्स' औ गाहामनि गोजौआव थासेै दानि जुगाव गोदोनि समावथ' जों आ
नोंथांनि रायलायनायखौ बांद्राय मोजां खोनाफैयाखै माने
दोनि समाव आबै आबौमोनहा गोबां हाग्रा बंग्रा मैगं नायगिरना लायनानै जाफैनायखौ नुनो मोनोमोन। हाग्रा बंग्रानि मैगंफोरख खौसो बांसिन इसोर जानायखौ नुयोमोन दानियावथ' जोंनि जोंनि ओनसोलाव होनोबा जोङोहाय फ्रायैनो मेडिसोन होनानै मेडिसोन होनानैसो मैगं थाइगं गायनायफोरखौसो हाथायफोरनिफ्राय टाउनफोरनिफ्राय जों बायनानै जानायफोरखौ नुनो मोनसै आरो सिगां समावथ' बेफोरबायद दि मुलि बा मुलिफोर होनानै मेडिसोन होनानैहाय मैगं थाइगं गायामोन। आरो ए बाय मैगं होननायखौनो ओ जानायख थ' जों रावबो इसेबां गो रान मावबाबो मेदिसोन मुलि होनानै मावनायखौसो नुनो मोननाय जासै आरो जों। दे बिदिबा नोंथां खोनादों ना नोंथाङा? औ दसे सम होनायनि थाखाय जो दसे सम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।
अ जागोन दे।